खोनादोंना नोंथां आंनि माथोखौ ।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो।
औ जेबोथ' मावनाय जाथ'वाखै नोंथां ओरैनो दथ'यो नै जिरायनानै।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिमोन नामा।
औ नोंथां फ्रि दं।
अ नोंथाङा फ्रि मोनबालाय आङो ओ स ओ मा बाथ्रा सोंनोसो नागिरदोंमोन आं नोंथांनाव ओमफायहाय मोजां। राहा खोनथानो हागोन। नामा नोंथांङा बिनि सायावसो आंङो नै फन हरनायखौ जादोंमोन।
अ जागोन दे नोंथां सोंनो हागोन दे ओं आं हानायमानि । लुखौ सोंनो हागोन दे नोंथां।
औ ओ दायो नोंथां माने आं मा बुंबावनो ओ गोबां। खहा जाना दं न'खरावहाय गोबां प्रब्लेम जाना दं। ओ माने मा खामनो मा खालामा जाना दं एसे खस
उम्म उम्म बे बेसोसो गोबाव जाखो नोंथां नों माबे जानाया।
ओ गोबावानो जाबाय बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरथामानो हमदो नोंथां। बोसोरनैयाथ खमद्रायबावसो बोसोर दायो बोसोरथामसो जाबाय नोंथां। आंङो बिदिनो माइ सायबो गायनो हायाखै बा बिदिनो मैगं। थाइगंनि आबादबो मावनो हायाखै आंनि हायावहाय। ओ दैयानो खमथार नालाय ओ माइबो गायनो हाया। नो मैगं थाइगं गायब्लाबो थैलांजोबो। दा हाया ओरैनोसो। थो दंबाय बायो ओ बोसोरथामानो जाबाय। दिनैनिफ्राय लाबा दा आंङो। बे हायाव हाय ओ इदिनो गोबां मानसिफोरा बुंदों आरो। उम्म नोंङो माबा ओ बिदिनोस गय बा साफात आ रबार। अनो गायदो होननानै गोबां गोबां इदिनो बुंगासिन दं आंखौ होन दां आंङो नोंथांङा एसे उम्म गोरोंखाय आंङो नोंथांनि उम्म फाय सोलोंथि। लानो सानदोंमोन बा नलेस लानो सानदोंमोन एसे दे आंङो माखौ गायब्ला मोजां जागोन।
औ दा जिहेथु नोंथांङा बेबायदि। प्रब्लेमाव ओ माने मोगा मोगि जानान दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा नोंथांनि हाया जेनेबा माबायदि ओरैनो। बालासिया हा ना एसे जायगाया माबायदि एसे फोरमायथिना होगोन नामा। जिहेतु जोंना औ। माबा मोनसे आबाद मावनोब्ला हानि रोखोमाबो आरो माबायद दि जायगा बा अखानि बिबांङा माबायदि बेखौ गोनांथार नालाय। बिदिनो बेखौ मिथिग्रोयोब्ला मोजां जायो आरो आंनि थाखाय फोरमाय थिनो नोंथां।
औ नोंथां ओ हायाथ' बिदिनो बाला नंङा नोंथां। ममम बिदिनो ओ माइ गायजायोमोन ओमफायहाय ओ दै बारा थाला माने बोसोरथामानो जाबाय आं जेथु बुंखादोंमोन।
औ-औ-औ। मम-मम नंगौ औ माइ मावग्रामोन आरो ना। नोंथां हाया माइकिसिं ओ। बिदिब्लाथ' नोंथांङा बिदिबा। बे जायगायावहाय साफातनि आबादखो मावो। अब्लानो साबसिन जागोन बायदि मोनदां नोंथां मानो होनोब ब्ला जोंनि आसामावथ' ओरैनो गोबां सापातनि आबादा जाखायोबो नालाय। जिहेथु जायगायाबो नोंथांना एसे बोरि दैयाबो बारा थाया नालाय। माने जोंनि साफात आबादावहाय बारा इसिबां दैनिबो गोनांथि जाखाया आरो नोंथां गोनांथि जाया माने जायो नोंथां मानो। खिन्थु माने दै थानाय जानाङा आरो जायगाया बे बायदि जायगा जानांगौ जिहेथु नोंथांना। दा हाया बेबायदि थासारियाव दङब्ला साफतनि आबाद आबादनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन बे हाया। दा बेनि थाखाय नोंथाङा माखासे खामानिफोरखौ मावनांगोन आरो।
ओह जेरै नोंथां
औ खस्थ'आथ' माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला जों एसे एनै खस्थ' मोनखायो अब्लाबो नोंथाङा बे खस्थ'खौ जुदि मावनो हायोब्ला जाफुंसार जानो हागोन आरो नोंथाङा।
औ नोंथाङा
औ नोंथां औ जिहाय थ' जोंना साफात आबाद गायोब्ला जोंना साफत गायगोन जायगाखौ जोङो फार्स्टआवनो मोजाङै ओह खोनानानै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां आरामनो जोङो हाखौ बोखोनानै एसे सांग्रांग्रां जानाय बायदि खालामना लानांगौ आरो। ओमफ्राय जों मा खालाम मा खालामनांगौ जोङो फ्राय गेजेर गेजेर ओह ड्रेन जावनानै होनांगौ आरो नों जाम्प बेनिफाय जाम्फै जावौब्ला जोंना मा जायो ओ अखा हायोब्लाबो अखानि दैखौ साफादा मोनगोन नंगौ थिगानो। नांगौसेबां जि सापाताव दै गोनांथि जायो बेखौ साफातनि लाइफाङा बोनानै लाखिगोन बाखि जि आग्लायनाय दै बेखौ बे ट्रेननि गेजेरजों माने बोस्लद लांनो हानाय बायदि जों बेबायदि खालामना लानांगौ आरो। दा बिनि थाखाय नोंथाङा औ बिनि थाखाय नोंथाङा फार्स्टआवनो जायगाखौ थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन बेबायदि आरो बिनि उनावहाय साफात फुलि बेखौ नोंथाङा न'आवनो जावैनो हागोन बा नोंथाङा गुबुननिफ्रायबो अर्डार खालामनानै गायनो हागोन आरो।
औ-औ
न'आवनो जाय जावैयोब्ला जों साफात बेगर मोनखायो। मा ओह मार्केटावहाय जोंना आरो बेजों लोगोसेनो। जि साफात गायनायनि माखासे टेकनिक बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानोसै आरो जोङो साफात खौ जोङो बोरै जावैनांगौ बे न'आवनो जावैयोब्ला बेगरखौ जोङो बायना लाबोनानै माखासे ओ हाथायावहाय फिसा फिसा कुलिटिनि मोनो आरो जिहेथु माने बेगर जावैनो हानायनि जि साफात खुलि जावैग्रा बिनि थाखाय मोनसे जोङो बाजाराव मोनखायो। पलिटिन बेवहाय जोङो जावैनांगौ आरो। गिबियावनो जों मा खालामनांगौ ओ माखासे हास सार आरो हाजों मोजाङै मिक्स खालामनानै लानानै जेरावनोखि साफात बेगरा मोजाङै गाजा बेरनो हानायबायदि बेखौ जोङो खालामना लानांगौ आरो खालामना लानानै सापातखौ बेगरखौ जोङो गरफा गरफा दोननानै ओस मोजाङै आराम सारि सारै सारैयै जोङो दाबसे जायगायाव जिहेथु दाउ आरो बायदि रोखोमनि जुनारफ्रा नस्थ' खालामनो हायि बायदि जेवरा दुमनानानै बेखौ जों ओह मानि ग्रिनहाउस थाइपनि बानायना लानांगौ आरो अब्लासो ना मा जायो साफाद फुलिया मोजाङै गाजा बेरनो सुबिदा मोनो आरो
औ
जेब्ला साफात फुलिया गाजा बेरनानै ओ बेबायदिनो ओ बा सेन्टिमिटार बा द' सेन्टिमिटार गोजौसिम जायोब्ला नोंथाङा बे साफात फुलिखौ ओ बानायना दोननाय जि जायगा बेवहाय जों गायहैनो हागोन आरो ओ गोजाना फांसे फुलिनिफ्राय बे मोनसे फुलिसिम गेजेराव खमैबो माने दाइन ओ फुट बा जि फुटसो जि फुट नंद्राया बारु ब्रै फुट बा फुट बा द' फुट बेफोरबायदि गोजानाव गायोब्ला मोजां जायो आरो। मानो होनोब्ला ओ साफाता जुदि उनावहाय मोजां जाबोनानै जुदि देरोब्ला माने गोबां दालायखायो नालाय साफा बिफाङा
औ
आरो बिनि थाखाय जाहाथे ओ जायगा मोनो मोजाङै दालाय खानो बिनि थाखायनो माने जों एसे गोजान गोजान जखानि
बा फुट बा द' फुट गोजानाव जों जान्थायाव दोननानै साफात फुलिखौ गायनांगौ आरो। बेबायदि आरो ना। दा साफातनि बेलायाव आं बेखौनो फोरमायथिबाय आं नोंथां औ।
औ नोंथां आङो जे नोंथाङा जे दायो ओ साफात गायनायाव उम माबायदि माबायदि खस्थ' एबा प्रसेस बेखौ खोनथानानै आङो गोबां सोलोंथि लानो मोनबाय। आङो दायो नोंथां ओ साफातखौनो गायनो सानब्लाय दा आङो साफात गायनाय जासिगोन नोंथां ओमफ्रायहाय आङो बिदिनो सानदोंमोन नोंथां आङो साफात गायनानै आङो गावनिनो माने निजेनि आङो बिदिनो ओ अरगेनिक बा बिदिनो सापात नि फेक्ट'रि बा बिदिनो प्रडाक्सन बा बिदि थायोना जेरै जोङो ग्रिन टि बानायनो हायो ओ ब्लेक टि ब्लु टि बिदि बानायनो हायो आङो बिदि ओ साप्लाइ होग्रा बानायनो सानदोंमोन आरो सापातखौ गायनानै बिदिनो हायाबो एसे बुरजायानोखा। आललु दस बिगा हमना लादो हाखौ दा आङो अरगेनिक खुलिनानै उम आरो साहपातनि दिमान्डआबोथ' उम नुनो मोनदों जे आसामाव खम जाखाया मालाबाबो मानोना सापात सापातजों जों गोबां गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरो गोबां दिमान्ड दं सा पातनाहाय
नंगौ
दा आङो सापात गायनानै बिदियैनो खुलिनो सानदों हाय ओमफ्राय हाय दायो आङो
बिदिनो आङो सानदोंबोमोन जे आङो सापात खुलिखांना सापात गायखांनानैहाय बिदिनो सरकारिनि आन्दाराव मावनोबो सानदोंमोन जेरै ओरै फेक्टरि थायोना सरकारि फेक्टरि बेयाव आङो साप्लााय हरनो बा आङो बिजोंनो पार्टनाराव थानो ना बिनि आन्दाराव मावनो ना आङो निजेनि खुलिनो बिदिबो सानदोंमोन आं नोंथां दा आङो निजेनि खुलिबा साबसिन जागोन नना आङो मोनसे गभारनमेन्ट बा बिदिनो कम्पानिनि आन्दाराव दाना मावनो नोंथां दा अबेओ साबसिन जागोन
नोंथाङा नंगौ बहुद मोजां सोंथि खालामबाय नोंथाङा माने बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि बाजेटनि सायावबो सोनारगोन आरो जुदि नोंथाङा बाजेटावजुदि मोजां मोजांब्ला माने नों निजेनि निजेनो पेक्टरि फैनानैबाबो लानो हायोब्ला मोजांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला गावनि गोसो बायदि नोङो बे फेक्टरिखौ सामलायनो हागोन आरो नांगौसेबांनि जि प्रडाक्सन बेखौ नोंथाङा खालामनो हागोन आरो गोसोबोै नों जेनेबा माबा मोनसे अर्गेनाइजेसन बा गभमेनि जुदि थायोब्ला बैसोरनि बिथांमोननिजों लोगोसे माने एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो सोलिनांगोन आरोखि नोंथाङा नोंनि गोसो बायदिनि गोसो बायदि जे दिहुनथाइ प्रदाक्सन खालामनो गोसो बेखौ खालामनाया एसे गोब्राब जानानै फैगोन आरो जुदि नोंथांनि फाइनसियेल औ स्टेबिलिटिया जुदि फाइनानसियेलि जुदि थिगबा राङारि बिथिंआव निजेबो फिनानै लानो हागोन आरो न
औ औ औ अब्लालाय आङो दाहार दुहुर लानानैबाबो आङो निजेनिनो खुलिनो ओ नाजानांसिगोन ना नोंथां
औ जाग नाजाजागोन जोबोद मोजांनि बाथ्रा आसा खालामो नोंथाङा ओारैनो जाफुंसारगोन
औ दा आङो नोंथां बुंनायनि बायदिनो आङो सापातखौनो गाहैगोरोसै ओमफफ्राय बिदिनो आं खुलिलांसै निजेनि उनावहाय नोंथांनो अर्गेनिक टिफोर बा ग्रिन टिफोर नांगौ जाब्ला नोंथाङा आंनो कन्टेक्ट हरबानो मोनगोन नोंथां बेखौ सिगाङावनो बुंखानाय जाबाय आरो औ दा नोंथांनिफ्राय आङो औ दा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां सोलोंथि लानो हाबाय ओ सापातनि ओ नलेजावहाय दा आङो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोबां सावरायनानै दा नोंथाङा माबोरै मोनखो आं बारा मिथिलाय लांला
आं जा मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायथिनानै होनो हाबाय दा एसेबाबो सहाय होनो हाबाय आं नोंथांखौ बेनि थाखाय आंबो गोजोननाय मोन्दों बसि
औ दायो औ बे समाव दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां गोजोनथों
औ दे नोंथां